हेलौ।
औ
नोंथाङा फ्रि ना?
औ फ्रि दं।
ओ नोंथाङा ओ खबरफोरा माबोरै नोंथां?
ओ खबराथ' दासान्दि मोजाङानो दङ' नों नोंथांना ओ ओंख्रिया दालि आलु बाथोनसोमोन।
ओ खबराथ' आं खबराथ' आंनाबो मोजां।
औ नोंथाङालाय मा ओंख्रि जायामोन
जोंहा माबासो नोंथां ओ नारजिजों अमा बेदर
औवाव गोथावआनो
औ नोंथां गोथावानोमोन नोंथां
औ
ओमफ्राय आं नोंथांजों मोनसे ओ बाथ्रानि आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै माने कल खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां
ओ ओ सावराय जागोन दे
ओ नोंथां जेरैथ' जोंहा बर'फोरा माखासे गोबां फोरबोफोर दं नङा होनबा जेरै बो थोरारि फोरबो दोरोङारि फोरबो नङा होमबा ओ बिदिनो जोंहा जेरै खेराइ फोरबो गारजा फोरबो माइनाव बरायनाय फोरबो खाथि गाथि गाजा फोरबो मागो फोरबो नोंथाङा ओ बैफोर फोरबोफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा जा मिथिगौ बा नोंथांमोननि ओनसोलाव जाबायदि फोरबोफोर बेफोरबायदि फोरबोखौ माबोरै खुङो बेखौ नों थाङा आंनो माने फोर फोरमायनानै होदो नामा नोंथां
औ हागोन दे
औ दे नोंथां फोरमायना होदो
ओ जों बर'फोरनि फोरबो होनबाथ' जों दा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय गोबां फोरबोफोर दं नङा होमबा जेरैहाय फोरबो बैसागु फोरबो बैसागु फोरबोआ जों बर'फोरनि नि मोनसे देरसिन रंजाथाइ फोरबो नङा होमबा गोदो गोदायनिफ्रायनो बैसागुआव बैसागुआव जों बर'फ्रा गोबां बयबो ज रंजा बाजा खालामो बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला उन्दै गथ'फोर गासैबो रंजा जा रंजा बाजा खालामो बै बै बैसागु फोरबोआव
बैसागु फोरबोआव जों मानसिफ्रा रंजानायजों लोगोसे मोसौ मो सौ बोरमाखौबो मोसौ बोरमाखौबो जोङो बैसागु खुंनाय जायो बिसोरनोबो जोङो बिसोरखौबो जों थुखैनानै बैसागु बैसागुनि सिगां सं संक्रान्तियाव जोङो मोसौ मोसौ बैसागु खुंनाय जायो बे मोसौ बैसागुआव जों मोसौखौ दैयाव थुखैहैनाय जायो बे मोसौखौ दैयाव थुखैनायनि सिगां जोङो गिबियावनो मोसौनो
थाल मोसौनो माला गानहोनाय जायो। बे माला गानहोनायाव जोङो मोसौ औ जेरैहाय लाव फान्थाव हालदै बाग्रिखब दिग्लि लथि बैफोरबायदिखौ मा सुनानै माला सुनानै जों मोसौनो गानहोनाय जायो आरो बे लाव फान्थाव दिग्लि लिथि मोखोना बिबार बेफोरबायदिखौ हफ्ले हा फ्लेनानै जोङो खारायाव लांनानै मोसौफोरखौ
मोसौफोरखौ दैयाव थुखैना लांनाय जायो आरो बयबो ज' ज' होलां थांनानै दैमायाव थुखैलांनाय समाव बेफोरबायदिनो हगारफोरा माखासे मेथाइखौ खनलाङो।
जेरै लावजा लावजा बोसोरै बोसोरै हानजा हानजा बिफा बिमा गायदे बिदि बायदि दाजा बिफा बल बायदि जा बैबायदि होनलायनाय माखासे गोबां मेथाइ खनोमोन आरो गोदोनि दिनाव लावखारफोरा बाजा खालामनानै रंजा बाजा खालामोमोन आरो बेनि अ अखानायै नैथि औ
ओ ओमफ्राय नोंथाङा खेराइ फोरबोनि सोमोन्दै एसे ओ नोंथाङा खेराइ फोरबोनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन खेराइ फोरबोआ जा औ खेराइफोरबाआ जों बर'फोरनि बर'फोरनि बर'फोरनि दोङारि मोनसे गेदेर फोरबो। बे फोरबोआव जों बर'फोरा बे बे फोरबोनि गाहाय थायो गाहाय बे फोरबोनि गाहाइया जादों दौदिनि आरो दौदिनिजों लोगोसे सासे दौरि थाफानाय जायो दौदिनिया दौदिनिया बे फोरबोआव खेराइ फोरबोआव दख'ना थावसि गानो
दख'ना थावसि गाननानै बेबायदिनो दौदिनिया जि गुफुर बे जिखौ मा होनो मोनथाय आं एसे बावलायलांबाय
औ बिदिनो लोंगिलोंगि मोसायो नङा होमबा नोंथां
औ बेफोरबायाददि मोसायो आरो बे दौदिनिखौ
लोंगिखांहोनो थाखाय सासे अजानि गोनांथि जायो बे अजा अजाया मोदाय रायसंनायनि गेजेरजों मोदाय दावउदायफोरखौ
गाज्रि हरनायनि गेजेरजों बे दौदिनिनि दौदिनिनि देहायाव मोदाय मोदाय मोदाय मुदोम बायदिफोरा मानखां मानखांनानै बेबायदिनो मोसा मोसा मोसा मोसा बैफोर माखासे जाथायफोरखौ खिन्था दिन्थिलाङो दौदिनिया आरो माखा गासै माखासे बर'फोरनि आसार खान्थि बायदिफोराबो बे दौदिनि दौ
दौदिनिया खेराइयाव मोसानायनि गेजेरजों बेरखांफैयो आरो बर'फोरनि रायजो जानाय माखासे जाथाय बायदिफोराबो दौदिनिनि मोसानायनि गेजेरजों नुजाफैनाय गोदो गोदायनिफ्रायनो दङ
ओ नोंथाङा बे खेराइनि सायाव माबाफोर बुङो नामा
औ नोंथां जोंहाथ' खेराइ होनोब्ला बे खेराइाया बर'फोरनि मोनसे बाथौ सिबियारिफोरनि मोनसे गुबैफोरबो नङा होमबा नोंथां
औ
ओ जोंहा जेरै खेराइ फुजा होनानै जोंहा समाजनि जेरै गाज्रि मा होनो समयसाफोरखौ खारहोनो बा मोजां समयसा लाबोनो बेफोरनि थाखाय खेराइ फुजाखौ होयो नङा होमबा नोंथां जेरै जोंहा ओरै खेराइआ ओ मोनबा रोखोमनि खेराइ थायो जेरै सालिब खेराइ ओमफ्राय माइनाव खेराइ न'खरनि खेराइ ओमफ्राय मा मोननि बेखौ मा होनोमोनथाय आं बावबाय नोंथा ओं बिदिनो मोनबा खेराइ दं आरो ना नोंथां औ आरो जोंहा खेरायाव जों खेराइनिफ्राय जोङो मोननाय गोबां मोसानायफोर जों नुयो नङा होमबा नोंथां
औ
ओ जेरै जोंहा खोजिमा
औ जेरै खेराइयाव दौदिनि मोसानायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'फोरनि माखासे मोसानायफोरा जोनोम जादों नङा होमबा
औ औ
औ
ओमफ्राय नै जोंहा खेराइ बैसागु ' बर'फोरनि मख'जाथाव फोरबो थांबाय आरो जोंहा दंबावो खाथिखासा आरो माइनाव बरायनाय नङा होमबा आरो नोंथां
औ
ओ जोंहा नै माइनाव बरायनाय बुङोब्ला जोंहा जेब्ला माइआ मोनो अब्ला ज न'खरनि गाहाय माने न'खरनि आयजोआ जे माने दुब्लिनिफ्राय माइनावा हाना लायनो थाङा होमबा नोंथां औ जा बेयाव माखासे ओ फोथायनाय दं दि जाय हिनजावा दुब्लियाव माइ लानो थांगोन बियो जेनेबा लथायाव गोथार दै बिदिनो ओ थालिर बिलाइ खासि बिदि लाङा होमबा नोंथां औ
औ लाङो
ओमफ्राय बिदिनो औ माइ बारियाव बिदिनो खुलुमस्रां एसे फुजा होनानै जोंहा माइखौ हानानै लाबोयो जेब्ला हा माइखौ न'सिम लायनो थाङोबा माइखौ न'सिम लाबो ननाय समाव माने जाय हिनजावा माइखौ लायो बियो माने रावजोंबो रायजलायनो मोना आरो ना माइखौ लानानै न' सिङाव बाख्रियाव एथेबना दोनै जाासिम माने बे रावजोंबो रायलायनो मोना आरो जि बिदि रायलायबा जोंहा फोथायनाय दंदि बेसख्लाया माने लोखि सारा जायो नाय माने बे हिनजावा लोखि सारा माने लोखि गैयै होनो आरोना नोंथां बिदि होननानै फोथायनाय दङ आरो जोंहा नै खाति खाासा बुङोब्ला जों खाात गासाखौथ' कार्तिक दानाव फालियो नङा होमबा नोंथां गुबैय आबाद माइ आबाद बेजों लोगोसे जोंहा बारि बालानि जा आबादफोर दङ बेफोराव जोंहा ओ थाइगिर बिखं जा थाइगिर बिखं थायोना बेखौ माने औवा गन नङाबा फासिनारजों बिदिनो थखन थुनानै बे सायाव थाइगिर बिखुंखौ माबानानै जोहा बाहाय थाव होनानै माने अर लगायो नङा होमबा नोंथां। औ बिदिनो जोंहा नै माइयाव। बिदिनो मोनाबिलि समाव ओ माइ बारियाव सावहैयो बयबो माइ गायग्राफ्रानो सावजोबो आरो ना। जोंहा नायनोबो समायना नुयो ओमफ्राय जोहा मोनसे मा होनो माने बाथ्रा गैया होमबा नोंथां जेरै खाथि गासा दल दल ओ बिदिनो
जोंनि जोंनि माइया बिदां गोलाव गोलाव जाथों बेफोरबायदि होनो नङा होमबा।
ओ जाथो औ नोंथां औ बिदिनो अब्ला।
ओ बै बैफोरबायदि खामानि बेै फोरबोखौ फालिन फालिनायनि गे फालियोब्ला
बे न'खरनि एबा बारिनि मैगं थाइगं एबा माइ आबादफोरा माइ आबादफोराव ओ एम्फौ एनलाया जानो हाया बैफोरबायदि होनना फोथायनाय गोदोनिफ्रायनो दं नङा होमबा।
औ नोंथां माने खहा खालामा आरो माने दाखुवा खालामथों बेफोरनि थाखाय
औ।
औ नोंथां होमबा नै समाबो जानानै फैबाय मोन।
औ औ।
औ नोंथांजों राय्लायनानै गोजोननाय मोनबाय। औ दे होमबा नोंथां दोनथ'नोसै दे।
औ जागोन दे।